हेलौ रायलायजागोन नोंथां औ खोनादों नोंथां
दे बिदिब्ला होमबा जोंना खन्थाइनिसो
औ रायलाय जागोन दे
दे उ अन्थाइ अन्थाइ बुङोबा जों बयबो मोनथिखायो ने अन थाया दैमायाव थायो दैयाव थायो अन्थाइनि गाबा गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो गोस सोम गुफुर गोथां अनेकथा खालारनि जायो अन्थाइया अन्थाइजों जोङो बायदि रोख खोमनि बानाय जायो जेरै जों टाएल्स बानाय जायो सिमेत बानाय जायो आरो जों बेखौनो
अन्थाइ लामाफ्राव बानायो लामा बानायो बेखौ बिदि हाइरड बानायनानै जों बिदिनो साइकेल सालायो गारि गुरा सालायो मोजां मोजां स्लिम स्लिम अनेकथा रोखोमनि बानायनो हायो आरो जों बे अन्नायजोंनो आरो जों बे अन्थाइ गैयाब्ला जोंनि बे जायगाफ्राबो न' न' बां लुनायावबो मोजां स्लिम स्लिम जानाय नङा
औ नंगो
आरो नोंथाङाबो अन्थाइनि सोमोन्दै मोनथि फैयोबा बुंनो हागोन
औ जागोन नोंथां उम दायो आंबो बे समाव अन्थाइ नोंथांनि बुंनायाबो सैथो अन्थाइजों जोङो ओ गुबुन गुबुन बेबायदि रोखोमनि ओ खामानिफोरखौ जोङो मावनो हायो नोंनि बुंनाय बाय दियाबो गासैबो ओ गासिबो थिगानो जोङो अन्थाइखो जोंनि दैमा दैसाफोराव जोङो अन्थाइफोरखौ मोननो हायो आरो बे अन्थाइजों जोङो गोबां खामानिफोरखौ मावनो हा हायो अन्थाइ नङा
उम
बां बानायनायावबो जोंहा बि-बिदि गो गोमहै लाखिनो हानाय बिदि राहाखौ जों ओ मोननो हायो अन्थाइनि गेजेरजों गिदिर गिदिर बिल्दिं लुनाय बा ओ न'नि जि बिथा थालायनाय फ्लर दा बि था होनो बिख खोबो जों अन्थाइजोंनो जोङो बनायग्रोनो गोनां जायो। अन्थाइखौ जोङो सिगांग्रो बाहायग्रोनांगौ जायो न' गिदिर लुब्लाबो आरो बेजों लोगोसे ओ अन्थाइजोंहा हाय जोङो मोनसे खुन्थाखौबो जों बनायनो हायो। बेजो थो जोङो सिमेन्ट लगायनानैहाय औ बेदोंनो लोगोस जे जोङो बे खुन्था सिमिन्ट खुन्था बनायो आरो बे खुन्थानि गेजेर जोंनो जोङो गिदिर गिदिर न'फोरखौ लुनो हायो। यो आरो अन्थाइजों जोङो बे लामाफोर जोंनि जि थाबायबाय
औ थाबायनाय औ
औ बे लामाजोंबो लामायावबो जोङो सिगांग्रो बिबायदि अन्थाइफोरफोरखौ नांगौ जायो। अन्थाइनि गेजेरजोंनो जोङो बे बि दि मोजाङो ओ थालायनानै अन्थाइ जों सिमिट बेफोरबायदि बालि फोर बालिफोरजों लोगोसे जोंहा अन्थाइ गैयाबा जाखाया। बिनिखाय जोङो अन्थाइजों गोबां खामानिफोरखौ जोङो मावनो हायो आरो। आरोबाव नोंथाङा फंनैसो बुंनो हाबावगोन अन्थाइ आरो बाला बेफोरनि सोमोन्दै
जोङो जोङो अन्थाइ होनोब्ला अनेक गाबनि नुयो। बे गाबाव अनेकथा गाब नुयो बेयाव गोसोम गुफुर निला बा बायदिसिना रोखोमनि, जों सानथ्र हायै रं दङ बेयाव जों बुंस'नोसो हाया। थेवबो जों बे अन्थाइखो लानानै जोङो गावनि सुबिदा बायदि अनेकथा रोखोमाव खामानियाव बाहायो। सोरबा बाउणडारिफ्राव बाहायो, सोरबा न' बां लुनायाव बाहायो, आरो सोरबाबा बेे लामा बानायनायफ्राव होयो। आरो बे अन थाइजोंनो जोङो फेक्ट'रिबो खुलियो आरो अन्थायानो जोंनि थाखाय थानाय जायगाफोरखो साब सिखन लाखिनो थाखाय मो जां जाहैयो आरो बे अन्थायानो
उम हालौ हेलौ हेलौ खोनायालै नोंथां हालौ